हेल' हेल' हेलौ
खोनायाखै
हेलौ हालौ
औ खोनादों नोंथां खोनादों औ औ
फ्राय जोङो रायलायनो गोनां टपिका गायनाय फुनायनि सोमोन्दै रायज्लायसै नामा? हेलौ।
औ खोनादों खोनादों औ नोंथांमोनहाबबोथ' न'खराव औ नोंथांमोनाबोथ' न'आव माइ गायो जानो हागौ ना
औ औ गायो।
औ नोंथांनि न'खराव माबोरै माइ गायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ जोंनिथिंजायथ' दायो बारा गायनाय जाथ'वाखै मा होनो मा होनोबा
औ
जोंनिथिं दैयानो माबा जायो नालाय दैया बुरजा जाना थायो नालाय दैया एसे रानब्लासो माने जोंथि गायनो हागोन आरो। जोंनिथि लेट जायो गायनाया
उम गुबुनथिं जे गायबायानो खोमा ना?
औ गायबाय नोंथां गायबाय।
औ नोंथांमोननिथिंबोथ' गायबायनो खोमा?
जोंनियावबो बेबायदिनो न'फा न'नै गायहोलांबाय।
औ
खोनादोंना
नोंथाङा माइ गायनायनि औ औ नोंथाङा माइ गायनायनि सोमोन्दै एसे बुंना होनो हागोन ना
औ हागोनथां हागोन
औ दे बुंलाय
औ गानायाथ' बेबायदिनो जोंना दैज्लां बोथोरावसो गायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
खोनादोंना
औ खोनादों
औ औ खोनादों खानादों नोंथां औ खोनादों
औ औ
ब बिदिनो माइ गायनाय जायो। हेलौ